नोंथां ओ आङो ओरैनो दङ दायो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथां जों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला जोङो टपिकखौहाय गामियारिनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
अ नोंथाङा होमबा गामियारिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। गामियारि होनोब्लाथ' नोंथां जोंना टाउन सोहोरनि बायदि जाया नङा होनबा नोंथां औ गामिया याव गामियारि होनोब्ला जोङो ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव गामियारियाबो जोंना गोबां सोलायबोबाय गोबां डेभेलप जाबोबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ गोदोनि समावथ' जोंनि ओ गामिफोराहाय मा ने हाग्रा बंग्रा बा लामा सामा फोरखौहायो जोङो नुवामोन नङा होनबा नोंथां बिदिनो खना ग फा थालाबायनाय हाग्रा बंग्रा बेफोर बायदिसोमोन जेरै लामाफोराबो फिसा इदिनो हा हाग्रा बारिजोंनो थाबायलांनाय फिसा लामा बेफोर बायदिल' थायोमोन। नङा होनबा नोंथां औ। औ ओ आथिखालाव गामियारिखौ नायोब्ला गोबां डेभेलप जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोङो लामा सामाफोरनिफ्राय लानानैहायो जेरैहाय जोंनि थानाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाबो गोबां डेभेलप जाबोबाय नङा होनबा? नोंथां औ औ। ओ गामियारियाबो जोंनिया गोबां बिदिनो डेभेलप जाबोबाय जेरैहायो थानायनिफ्राय लानानै न' बांनिफ्राय लानानै गोबां डेभेलप जाबोनायखौहाय जोङो नुनो मोनगोन गासिनो आरो नोंथां आथिखाल मुगायावहायो बिदिनो औ गामियारियावहाय जोङो बिदिनो गामियारि सु सुबुंफोराहायो जोंना बिदिनो ओ साख्रि बाख्रि गैयैनि जाउनावहायो बिदिनो आबाद मावनानै जानायखौहाय हाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां। मानो होनबा गामियारियाव थानायनि जाहोनानो जाबाय आबाद मावनानै जा बा सुबुंफोरासो बांसिन थायो नङा होनबा नोंथां? औ ओ नाथाय आथिखाल मुग गायावबो बिदिनो गामियारियावहायो गोरों गोरा सुबुंफोरा बांनायनि जाउनावहाय जेरै जै माने आबादफोर मावनायखौबो जोंना खायफाया मावनायखौ जों नुनोनो मोनला नाथाय बांसिनानो दासिमबो मावनायखौ जों आबादफोर मावनायखौ जों बांसिन नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
ओ सोलोंथाइ बांनायनि गेजेरजों जोंहा गामियारि नि बिदिनो माइ गायनाय आबाद मावनायफोरनिफ्राय लानानै जोंहा माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदोनि दिनावथ' बिदिनो ओ जोंहा सोलोंथाइ गैयैनि जाउनावहायबो जोंना गामिफ्रा देब लब जाबोआखैमोन जेराव जोङो आबादफोर मावोबाबो सावरि बादालि जानानै जाला लोंला ओरैनो थालाबायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ।
आथिखालावहाय सोलोंथाइ बांनायनि गेजेरजों साननाय हनाय साननाय हनाय बांनायनि गेजेरजों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरै जोङो आबादफोर मावोबाबो बिदिनो हाजिरा बायदिसिना मावनानै जोङो रां आरजिनाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां गामियारि होनोब्लाथ' जोंनिया आबादानो मेन नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ औ बिदिनो जोङो गोबां माने गामियारि याव थानायनि मुलामफाया मुलाम्फायाबो जोबोद माने मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। आं माने गामियारियाव थानायखौबो माने गोबां माने मोजांखौ नुनो मोनहरो जेरैहाय जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै बिदिनो गोबां माने थानाय ओ बेफोरखौहाय जोङो आङो गोबां मोजां नुहुरनो मोनो आरो जेरै जोङो टाउन सहरफोरावहाय थायोबाथ' जों जोंना बिदि नङा जे जोङो मैगं थाइगं बा आबादफोर मावनानै जोङो निजा जानो हाया जेरावहाय जोङो मारकेटफोरावल'मैगं थाइगं लायनानैहाय जाबाय थानाय थानांगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ गामियारियावहाय जोङो थायोब्ला जोंना बेनो मुलाम्फाया जेरै जोङो मैगं थाइगंनि थाखाय गोबां माने आंखाल गैयि जायो आरो जेराव जोङो न' न'आवनो गायनानै जोङो आबाद खालामनानै जोङो निजा जा लानो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ ओ बिदिनो आरो जोंनि गोदोनि समावहाय जोङो फरायनाय बायदिसिना गैयामोनबाबो जों आथिखालाव गामियारि मुगायावबो जोंना फरायनाय स्कुलफोर थाबाय नालाय गोदोनिथ' समावथ' स्कुल गैयामोन ओ आथिखाल मुगायावथ' गामि गामि स्कुलबो थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि गामियाव गैया आरो नोंथां बिदिनो खाथियाव दङ बेयावनो जोङो थाङो। आरो बिदिनो जोङो फरायनानै गोबां गिदिर गोलाव साख्रि बाख्रि मोननायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना जोंनि गामियारि ओनसोलावबो बिदिनो जोंना गामियारि ओनसोला सोलोंथाइ बांनायनि गेजेरजों गोबां जों डेभेलप जानायखौहाय नुनो मोनबाय आरो। नोंथां अब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि गामि बा नोंथांमोननि ओनसोलनि गामिफोरावहाय माबायदि? सोलियोबा माबायदि डेभलप जाबोदों नोंथाङा गामियारिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हाबावगोन ना?
औ हागोन नोंथांनिफ्रायनो नोंथाङा जेरै दा बुंदों। थिग जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौनो जोङो नुनो मोनो। गोदोहायथ' आबै आबौआ जेब्ला बे गामियावहाय हादान लाफैजेनो अब्ला बे बे जोंनि ओनसोला बा जोंनि गामिया गोबां हाग्रा बंग्राजोंनो बेफोरबायदि थादोंमोननो आरो बेफोरबायदिनो खासि हाग्रा बा बेफोरखौ जों दानस्रांनानैसो बे गामिखौ डेभलपमेन्ट खालामबोदों बा गोदो बेफोरबायदिनो लामा सामा गैयामोन।
दानिया दानिया औ दानियाथ' गोबाङानो बेफोरबायदि गामि ओनसोलावबो लामा मोजां जानायखौ बेफोरबायदिनो औ गोदोनि दिनावथ' गामियारियावहाय बेफोरबायदि बिदिनो गारि मथर खारनो हायामोन बा लामा सामानि थाखाय बेमार आजार जाबाबो गोबां खस्थ' बा थाव दानिया गोदोनिफ्राय औ। दानिया गोदोनिफ्राय एसे सोलायनाय फैबाय आरो साबसिनखौ जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनबाय।
औ।
ओ बेवहाय ओ बुंनाय बायदि बिदिब्ला जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि स्कुल बा बेफोरबायदि गैयामोन जायनि जाहोनाव गोदोनि बांद्राय सोलोंथाइ लानो मोनासै बेफोरबायदिनो औ सोलोंथाइ लाब सोलोंथाइ लाबाबो गोदोनि मानसिफोरा एसे खममोननो।
औ नंगौ।
औ दानियाथ' सोलोंथाइ लायाबा नों जाय गैया नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिनिखायनो दानिया सोलोंथाइ लानांगौआ खोब गोनांथार मानो होनोबा जों मोनसे आबाद मावनो बा मोनसे बेफोरबायदिनो सासे गावनि थांखिखौ होसोनांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोङो ओ गामियाव थानाय सुबुंफोरा खालि आबाद बा बेफोरबायदिजोंल' जानाय दङ
औ
औ नोंथाङा जेरै दा बुंदों ओ गामियावहाय थाग्राया खोब आबाद मावनायखौल' जों नुनो मोनो मानो होनोबा साख्रि मावनाय साख्रि मावनायफोरा ओ दानियाथ' टाउन सहरावसो थाहैजोबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो नंगौ
औ गामि ओनसोलाव थानाया खोब खस्थ' मावनानै जानांगौ बा हाजिरा खामला मावनानै जानांगौ आरो बिनि सायावहाय गोबां ओ बेफोरबायदिनो गथ' गथायनो फोरोंनोबाबो गोबां खस्थ' मावनानैसो फोरोंनांगौ जायो आरो गामि ओनसोलाव
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो गामि ओनसोलाव थानाया मोनसे बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनानै जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि टाउन सहरावहाय ओ थाग्राफोरखौबो मैगं थाइगं मावना जानायखौ जोङो नुनो मोनो खिन्थु एसे खम आरो मानो होनोबा औ टाउन सहरावहाय बांद्राय बेफोरबायदि हा बा आबाद मावग्रा जायगा थाया एभेलेबेल थाया खालि गावनि जा जानाय बा गावनि थानायनि थाखायल' ओ रुम बा न' थायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो नंगौ
औ दा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो खोब गोदोहाय बेफोरबायदिनो फिसा फिसा न' लुनाय जोङो थाबोनायखौ जोङो खोनानो मोनो ओ दानियाथ' दानियाथ' गामि ओनसोलावबो खोब गिदिर गिदिर बा न' बिल्डिं लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आबाद मावनानैनो रां आरजिनानै नो बेफोरबायदि न' बां लुनायखौ जोङो नुनो मोनो औ आरो जोङो लामा सामाखौबो जोङो सरखारफोरनिफ्राय एसे एनै बिनानै ओ मोजां जाबोनायखौ डेभेलपमेन्ट जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो नंगौ
गोदोनि होननाय बायदिबा नोंथाङा जेरै बुंदों औ बेफोरबायदिनो सावरि बा दालि जानायखौल' थाबोयोमोन बिनि बेखायनो गोदो बांद्राय डेभलपमेन्ट गैयामोन दानिया बेफोरबायदि ओरैनो सावरि बादालि जानानै थाग्रा सुबुं गैला गावनि खामानि बा गावनि ओ थांखिखौ होसोनानै गोबां मानसियानो बेफोरबायदि गामि ओनसोलनि निफ्रायबो सा से गोरों गोरा सुबुं जानो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलनिफ्रायबो बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर साख्रि मोनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गामियारिनि सोमोन्दै फंनैसो फंनैसो बुंनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथां बिदिबा दोनथ'लायनोसै नोंथां औ